नोंथां बे जों बर'फोरनि आबादारिनि बागै रायज्लायनिसै नामा?
मानि बागै आं मोजां खोनायाखै बुंफिनलाय नोंथां। हेलौ अ अ जागोन दे। दे आंहा।
औ औ औ
ओ हेलौ। ओ नोंथां बिदिनो मा मा आबाद खालामनाय जायो। आरो नोंथांमोनहाबो बिदिनो माबाफोर आबाद मावदों
बे बिब' जायोनालाय बेनो। जोंनि ओनसोलावथ' दा माइआनो गाहाय माइ आबाद मावो ओ बिनिफ्राय दा जोंनो नुनो मोनो जे जोंनि जायगायाव गोबाङानो बानलु सिब्र'नि आबाद मावदों आरोना ओमफ्राय
औ औ
सबाय सबाय मावो आरो ओ बेसरफोरखौ मावनायखौ जों नुयो
ओहो
ओ माइखौ माइखौ मावग्रोनायनि माबाया जाहैबाय जोंना सिगांहाय खोथिया फोग्रोयो सोमना दोननानै आरो ओ खोथियाखौ जेब्ला ओ हाया जेब्ला रेडि जायो अब्लाहाय खोथियाखौ फोयो। आससारो खोथियाया जोंना रेडि जानो थाखाय। सप्ताब्रै सप्ताबा सम नांगौ। बेनिफ्राय जोङो ओ आलि दाननानै।
अ ओमफ्राय।
आलि। आलि दाननानै आलि खोनानै खोथियाखौ फुनानै हाखौ गुरै खालामनानै। हाब्रु खालामनानै गायो आरो।
औ हाब्रु खालामनानै गायो आरो।
औ ओमफ्राय जोंना बेसराबो बिदिनो बेसर। खौ जोङो गोरान गोरान जायगायावहाय। मोजाङै हालेवनानै जों बेसरखौ। बेसरखौ फोना होयो बेयाव बेसरखौ। फोखांनानै जेब्ला बेसरा बिबार बारो। ओं बिबार बारनानै ओं बेगराव थायनानै। ओ गोमोन जाहैयो अब्ला फुनानै जोङो। थाव सुनानै फोरानो आरो फोराननानै। उम जेब्ला बेयो। बा मारा होनानै जोङो बेसरखौ मोननाय जायो बेसरनिफ्राय जोङो। थाव गोथांखौ फेरेदनानै। जानायनि थाखाय बाहायनाय जायो आरो दा उम। नोंथांमोननि जायगायाव माइ आबादा। माब्रै जादों एसे फोरमायनो हागोन नामा।
हा दानि समावथ' अ अखा हानायाबो जोबोर मोजां जानानै दं। बेखायनो ओ आं सानो नैबे नैे बोथोराव गदि बोथोरास। थांबाय थायो अब्ला जानांगौ नैबे बोसोरनि माइआ जोबोद मोजां जागोन।
उम।
नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो ओ फिथाइ सामथायाइनि। जे आबाद मावा मानो
सो ओ जाग्रा फिथाइ ना मैगंनि फिथाइ नोंथां।
जाग्रा फिथाइ जेरै ओ। बैग्रि स्ट्रबेरि।
ओं जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय। ओ गोबां गामियावनो नुनो मोनो जे बैग्रि मावदों। स्ट्रबेरि ओमफाय थोरबुज।
औ औ।
उम ओमफ्राय ओ ड्रागन। बेफोरखौ आं मावनायखौ नुनो मोनदों ओं। नाथाय आं बेफोरखौ माबायदि गायो आङो न'आव गायिखाय आं नोंथांनो फोरमायनो हानाय नंला आरो। माबाखौ
नोंथांमोना बिदिनि आबाद मावाखै आरो ना?
जोंहा बांद्राय आबाद मावा। ओ बिदिनो माइनि आबादखौ एसे मावो। अब्लाबो बोथोरावल' जायो नालाय। ओमफ्राय ओंखायनो माइ गाय फेरैखाय एक्सपिरियेन्साबो एसे खम आरो आंना माइ गायनायनि फाय। ड्राग' अ मा स्ट्र' स्ट्'बेरि ओमफ्राय माबाखौ औ थरबुस खौ आं एसे फोरमायनो हायो खाथियावनो नुनाय जानायखौलाय थरबुज आ थरबुज आरो स्ट्रबेरिखौ गायनोब्ला जोङो हाखौ एवनानै लाग्रोयो। बिनि उनाव प्लास्टिक बयो प्लास्टिक बनानै ओ गोथौ हाखर जावनानै एसे ओ प्लासटिकनि गोथौसा गायो। बेनिफ्राय जेब्ला
ओ थोरबुजा एसे गोलाव जायो बा मानबायनाय जायो बिबार लानानै फिथाइ थायो बेखौ आं एसे फोरमायनो हायो नोंथां। बैग्रि बै ग्रियाबो खाथि खालायाव गायनायखाय एसे दङ। बैग्रिखौबो जों बेबायदिनो हा खौ गुरै बा हाखर खालामनानै गायो। जेब्ला बैग्रिया गायनायनि बा थायनायनि सम जायो बैफोराव बादालि जायि बायदि हेल'!
औ खोनादां।
ओं बादामालिफोर जायै बायदि मुसारि खोंनानै होनायखौ आं नुनो मोनदों। बेनिफ्राय आरो जेब्ला बैग्रिखौ खानानै बैग्रि फिथाइया जोबजोबो अब्ला बैग्रिखौ ओ खलम होनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावबो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावो ना मा फिथायफोरनि जेन'बा
ओ जोंनि खाथि फोरावथ' मावा नाथाय एसे खाथियावनो बिदिनो गोबां ओ बैग्रि दंफांफोर गायनाय नुदों आं ओमफ्राय ड्रेगेन गायदों स्ट्रबेरिफोर बिदिनो औ बिदिनो आङो बिदिनो थरमुसफोरखौ गायनाय नुदों आरो। फाय दा दैलां बोथोर आं बारा मोजां मोनथिया ओमफाय बिदिनो गायनाय नुदों ओरो बिदिनो। ओ दब्लायनैना दब्लाय थामसो।
ओ जायगासो बोरिमोन नालाय ओंखायनो बेयाव ओ गोसो माबा प्लास्टिक होनानै बिनि गोजौआव माबादों थरमुस गायदों आरो
ओम
बागानबो जोबोद नुनो मोनो आरो गोदान गोदानबो जोबोद आं खोनानाय मथेबा साफाद गाय नायाव बारा बिदिनो खस्थ' नाङा होनदों खालि खालाबायनांगौ बिलाइफोरखौ
उम
गय दंफांआवबो बिराद नुनो मोननाय जायो। मोनफ्रोमबो न'खराव गय बागानसे दङ होननानै गय बागान दंखायो आरो माहाजोनथार जानो गैया गय बागान दं। औवा दंफांबो जोबोद गायनाय नुयो जे खानानै गारियाव थिखोनाय इदिनो खाबाय
ओम
आमफाय जोंनियाव थालेर दंफां सोरबा सोरबा इदिनो गायनाय नुदों आङो
औ
उम थालेर आथिया
थालेर ओ थालेर खाजि
ओमफ्राय आबादनि जोङो नायनो थाङोबा फिथाइ सामथाया ओ एसे हाजो सेर सेराव माने जाय जाय बर' गामिफोर दङ फ्राय जोंनि जिथु साइदआव ओ मेसें बोथोराव बांसिनानो मानसिफोरा ओ ओ मा होनो बेखौ फानलु बिस फानलु सिब्र गोबांआनो गायो माने। फानलु सिब्रखौ बिदिनो लायै लायै
सेकेन्ड लिसटाव दोङो गोबां मानसिफोरा इदिनो बांद्राय खोमा दां
उम नोंथांनि ओनसोलाव मुदुफुल गायनायखौ नुदों नामा? जोंनिथिं एसे गायो आरो सोरबा सोरबा मुदुफुलबो
ओ मुदुफुलनि बिदि दमासिनि गायनाय नुवाखै आङो इदिनो माबानि थाखाय नाथाय इदिनो फांसे फांनै थायो आरो माखासे न'आव ओंखारनाय गावनि जानो आन्था इदिनो न'आवनो नाथाय बिदि माने गायनायखौ नु नुयो आरो नोंथांमोननिथिं इदिनो बहुथ बुरजा बुरजा गायो खोमादांं ना?
औ जोंनि ओनसोलावथ' आङो नुदों आरो मुदुफुल गायो। ओ मुदुफुलाबो मा हाइब्रिद गाहाय गाहायावनो थायो आरो आरो जोबोद गिदिर गिदिर जायो ओं ओमफ्राय बेखौ माने थाइसेयावनो ओ दुइ केजि नै केजि जानायखौ आं नुनो मोनदों ओ बेखौबो ओ सोरबाबा बै मारथिं बनानै गायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो
मा मा मारथिं बियो
ओ प्लास्टिक
प्लासटिक आदसा
औ ओ थोरबुसफोर गायनायाव बयो ना?
औ
बै प्लास्टिक बनानै गायनायखौ आङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों आरो
औ
दा ओ नोंथांमोननि ओनसोल बा गामिफ्राव आबाद मावनानै था ओ जौगाखांनायखौ नुनो मोनदों नामा?
आंनि साननायावथ' बिदि आबाद मावनानै मानसिफ्रा जिउ खाङाखै आबादाथ' ओ ओ जास्ट माने जानो आनथाल' माने गायनाय जायोना जोंनिथिंजाय ओमफ्राय से जुरिजेन खांबाय आङो मोननैसो लबा आङो जेरै ओ फानलु गायनानै सिबिन फोदों ओमफ्राय माबा गय फाननानै बिदिनो एसे फिथाइ साम माने एसे एनै माबा जादों आरो बिदिनो माने
उम जौगाखांनाय जादों आरो औ जों जोंनिथिं उम
दा ऐदि गोबां औ नोंसोरनि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलावहाय आबाद मावनानै गोबां जौगानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो दा समाव सम जोगोनार गायबाय। समाव सम बानलु बानलु खेथि गायबाय आरो मैगंफोर गायनानै जौ बोखांनायखौ आं नुनो मोनदों आरो सोरबा बायदिब्ला माने ओरैबायदि ओम जौगानायखौ नुदों जे मा न' बां ग्रोम ग्रोम लुनानै थेख्थरफोर गारिफोर लानायखौ आं नुनो मोन्दों।
ओ बिदि बाथ' जोबोर‌ मोजां बाथ्रा नाथाय नोंथां जोंना समाबो जाबायना नोंथां दे होमबा नों।
उम उम